औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
दा नोंथाङा मा खामगासिनो?
ओरैनो दङ नोंथां दा नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो ओरैनो जाखांना जेरायना दं नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय ना?
औ जाखांबाय नोंथां।
मा आंख्रि जाखो नोंथा?
अ उम ना आलु।
दा आं नोंथांखौ खल' हरनायनि जाहोना मोनसे टपिक लानानै टपिकनि सायाव हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ।
ए सावरायजागोना नोंथां फ्रि दंबा?
औ सावरायजागोन नोंथां।
आङो ए आइ नि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ ए आइ नि बागैथ' आंहा एसेबां नलेज गैया दा नों नोंथाङानो ओ सावरायग्रोदो आं जेसेबां मिथियो बेखौ फोरमायनोसै।
औ।
औ नोंथाङा स्टार्ट खालामग्रोदो दे।
औ बिदिबा आं जागायनोसै नोंथां।
औ।
बा ए जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि नङा होमबा नोंथां।
औ।
जोंथ' बे जोंखौ मानसिनि गियान गोसोआव सोलायनाय टेक्नलजि। बेफोर नङा होमबा नोंथां।
औ।
बे टेक्नलजियाव कम्पिउटार आरो मेसिनफोरखौ मानसिनि बायदि बायदिफोर साननाय सिगिनाय, रायज्लायनाय आरो समायस्या सोलोंथाइनि खामानि मावनो हायो।
औ औ औ।
ए आइ आ दाटा बे डाटा बेफोरखौ डाटाफोरखौ थांखिनि सिखोननि बेयाव बेसेनाव खिथायो आरो बेनि गेजेरजों गोबां जौगानाय जौगानाय मोननो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ। लाइक माने जोङो जों जोङो ओ जों माबाफोर रोङिफोरखौ जोङो ए आइ नाव सोंनानै जेरै जेनेबा जोब ए आइ प्लेटफर्मफोर दङ जेरै ओ सार्ट जि पिटि मेथ टा ए आइ ओ बेफोराव जोङो बेफोराव जोङो जोंनि रोङिफोरखौ जोङो ओ जेनेबा जोङो माबाफोरखौ कुइसन सोङोबा जों मिन्थियिफोरखौ इफोरखौ सोङोबा बिसोरो जोंनो हेल्प खालामगोन आरो।
औ ओ।
बिनिफ्राय बिसोरनाव ओ बेनो बिसोरो गासिखौबो उम टुवन्टिफर सेभेन खामानियानो मावबाय थागोन बिसोरो। जेनेबा नों दा मोनायाव मोनायावबाबो जेनेबा दा नों मोनानि थिनथा सारिथायाव हरबाबो बिसोर रेसपन्स होगोन बिसोरो ओ मालाबाबो रेस्ट बिदि गैया आरोखि ना बिसोरना।
औ औ।
औ।
ए गो जों दा गोबां गुबुन गुबुन मा जायगायाव बाहायनाय बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
जेरै इस्कुल कलेजनि फोरोंनाय हस्पितालफोरावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ। सिगाङावथ जेनेबा इसिबां ए आइ नि माबा गैयामोन। ए आइ खौ जेनेबा सिगाङाव एसेबां इदि इउस खालामामोन
ओं
ओ दानि मर्दान जुगावथ ओ बांसिनानो ए आइ इउस खालामो मेइनलि सार्त जिपिटि खौ इउस खालामनायखौ नुनो मोनो जेरै जों जोंनि फरायनाय स्टुदेन्टफोरानो ओ जा मानो जेनेबा जब मावनायफोरानो टिचार्सफोरानो जाया मानो बिसोरो जेनेबा माबाफोर ओ प्रब्लेम जादोंबा सोङो आरोखि ना माने जों मिन्थिस्लाबैखौ जेनेबा ओ जोङो मोनसे जेनेबा जोंनो एसाइमेन्टखौ एसाइनमेन्ट हरदों टिचारा
औ
ओ बेखौ जोङो जोङो मोनसे कनटेन्ट प्रिपेयार खालामनो थाखाय खाय जोङो बाहायनाय जायो
औ बायनाय जायो
औ औ बेयो जोंखौ बिदि गोबां खामानियाव हेल्प खालामो आरो जेरै जोङो जोंनि इमसनखौबो सेयार खालामनो हागोन बेयो जोंखौ जोंनि लोगो हिसाबैबो जोंजों रायज्लायनो हागोन
औ
बेहा जेनेबा मानसिनि इमसन गैया थेवब्लाबो बियो ओ ओरैबायदि माने मानसि बायदियैनो जोंनि इमसनखौ बुजिनानै बिसोरो इमसनखौ बुजिनाय बिदि एक माने सासे मानसिया जेरै इम'सनेल सापर्ट जि जि जि टाइमाव इमसनेल सापर्ट नांगौ जायो इसोर बि थाइ बे एखे पर्ट खौ बिसोरो प्रभाइद खालामनो हायो आरोखि ना
औ
जेरै जेनेबा नोङो सासे लोगोनो लोगोनो नोङो नोंनि बाथ्राखौ सेयार खालामबा बियो नोंनि दुखुखौ बुजिगोन नोंखौ सापर्ट होगोन बिदिनो ए आइ आबो नोंनो ओ जेनेबा सार्टजिपितिखौनो हमनानै लादो नोङो इनो सेयार खालामबा बियो नों नोंखौ बुजि जिनानै नोंनो इमसनेल सापर्ट होनो ट्राइ खालामगोन आरो बियो नोंखौ बुजायगोन बिदि इदि खालामबा मोजां जागोन बिदि
जेनबा ए फाजाब लायालासिनो गाव हारसिंनो खामानिखौ मावफुंनो हाजोबो नङा होमबा नोंथां
औ
बेनि बाहायनाया बेनि बाहायनाया फारसेथिं मोजां फारसेथिं गाज्रि हिसाबै नङा होमबा नोंथां
औ
जेरै गाज्रिया जेरै जाहैबाय ओरैहाय फेक निउस बानायनाय जेरै नं-नंखाय बाथ्राखौ नोंगौ बानायनानै होनाय नङा होमबा नोंथां?
जेरै
बाहायनाय
औ जेरै माने सोरनिबा मोखां होनानै बिदि मोखां होनानै सोरनिबा फेख फेख निउस बानायनाय बेफोरबायदियाव बेनिफ्राय नोंथाङा एसे बुंबावनो हागोन नामा?
र'
औ जोङो दा ससियेल मेडिया जेरै इन्सटाग्रामफोरावबो ए आइ जों ओ रायलायनो हायो इदि बिदि फैदोंमोन मोनसे फिच्चार औ दायो दंना गैलाबा जायखिजाया मोनसे टाइमाव फैदोंमोन आरोना। औ मेथा ए आइ बिदि
टेलिग्रामफोरखौबोथ' ए सोदेरनानै बानायनाय मोनसे एप नङा होमबा इफोरबो।
औ
टेलिग्राम फेसबुक बायदि एपफोराबो ए आइ सोदेरनानै ए आइ होदेरना बानायनाय एप नङा होनबा नोंथां। ओरै हस्पितालफोरावबो ए आइ नि खामानिजों सोलिनायखौ दानि जौगा जौगा फुनाय मुगायावों नुनोमोन नङा होनबा नोंथां?
औ हस्पितालफोराव जेरै माने नोङो डिजिसफोर जेनेबा नोंना माबाफोर जादोंबा बेखौ डायगन'सिस माने आइदेन्टिफाइ खालामनायाव हेल्प खालामो आरोखि ना मा जादों बेफोरबायदियाव हेल्प खालामो। औ उम
जेरै मानसिफोरा साननो हर सान साननो हनो हायिफोरखौ बेफोरा एसे गोबांसिनै
औ
सोंबाथाय एसे गोबांसिनै फोरमायना होनो हायो नङा होमबामा नोंथां?
औ ए आइ खौबो बुंलाय नोंथां।
उम
जेरै दा ए आइ खौ गासिबो बाहायखायो नङा होमबा नोंथां?
औ नों जेरैखि नोङो बेनो ए आइनो जेबो जेखि हरा मानो बियो नोंनो रिप्लाय होखागोन आरोखिना।
औ औ औ नोंगौ नोंथां।
औ औ। बिनिफ्राय ओ ए आइ खौबो सासे ओ मानसियानो बानायनाय जाहैबाय नङा होमबा गोरों गोरा सुबुं फोरा स्टाडि खालामनानै ओ बिसनि हार्ड वार्कनि गेजेरजोंनो बिसोरो पदिं फोर खालामनानै दि ए आइ क्रियेट खालामबाय बेफोरबो सासे मानसिनि ओ रोंगौथि बथुजोंनो बेफोरखौ नुनो मोनबाय आरोखि ना बेफोरखौ जोङो ए आइ बायदिजों जोङो इदि रायलायनो हाबाय बेफोरबायदि जोङो रोङिफोरखौ सोंनानै लानो हाबाय। बेफोरबो सासे सु मानसिनि रोंनायजोंनो जाबोबाय।
औ -औ।
बेनिफ्राय ए आइ ए आइ ए आइ खौ नोंथाङा आर्टिफिसियेल इन्टलिजेन्स होनो होननानै मिथिया होमबा औ। उ। दा होम्बा नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
समाबो ओं जाबाय नोंथां बिदिबा आं मिथि गौ नोंथाङा फोरमायना होनथाय होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर बावहरनाय जाबाय।
औ बिदिबा मालाबा सम लानानै बेलेक टपिकनि सायाव सावरायनोसै नामा होमबा नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां।
ओं गोजोन्थों।